खोनादों दा नोंथा खोनादों?
हेलौ औ नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों खोनादों।
अ दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ।
अ नोंथां आंथ' दायो ओरैनो दङ।
अ ओरैनो दङब्ला ओ नों थांजों आङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
दा होमबा आयदाया जाहैबाय मबाइल बाहायनाय औ ओ दा जों जोंनि बे गोदान मुगायाव टेक्न'लजि मुगायाव दा गोबांनि आखाइयावनो सेलफन मबाइल मबाइला थायो नङा होमबा औ दा बे मबाइला सुबुंनि थाखाय बेसां बानजायथाव खामानि मावदों आरो बेसेबां गाज्रि गोहोम खोख्लैदो बेनि सायाव नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन ओं
ओ जोंहा मबाइल होननानै बुङोब्ला जोंहाथ' ओ मोजांबो आरो गाज्रिबो आरोना बिनि बाहायनायफ्रा
औ औ जों मोजां बाहायनाय मोजांखौ बुंग्रो।
औ औ जागोन दे नोंथां औ औ जोंहाथ' ओ गोदो गोदायनि समफ्रावहाय माने ओ जोंहा सोलायनाय होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनि समाव जोंहा मबाइल से नेल बायदि बायदि गैयामोन आरो ना। बेनि उनावहाय जोंहा माने ओ ओ बारा गोबाव जायाखै माने बेफोरबायदि ओंखारनायफ्रा ओ जेरै- होनोब्ला जोङो बिदिनो बिस बोसोरसो जाबाय ओ बेफोरबायदि ओंखारनायफ्रा ओ गोदोनि समाव माने बेबायदि ओ स्क्रिन टाचाव ओ सि क्रिनटास मबाइलफोर गैयोन आरो ना नोंथां ओ स्क्रिन टाचनि सोलाय जोंहा केपेड मबाइल बायदि बायदि ओंखारदोंमोन आरो ना। लासै लासै बिदिनो जोंनिया माने ओ स्क्रिन टास ओंखार बा जाबाय ओंखारबाय आरो दानि मुगायाव जोंहा गोबां ओ सो सोलायनाय नुनो मोनबाय आरोना ओ बिब्दिनो औ औ आरो लोगोसेयैनो ओ बेनि बाहायनायफ्रा जोङो ओ मोजांबो आरो गाज्रिबो आरो ना। ओ जोङो मोजांखौ ओ मोजाङा जाहैबाय जोंना ओ ओ जेरै ओ जोङो ओ दाबसे जायगायाव थानानै गोजान गोजानसिमहालागै जोङो ओ खबर सबर लालायनो हानाय ओ जेरैबायदि ओ ओ दानि ओ मुगाफ्रावहाय जोङो ओ जाथि खुरमा रायज्लायनो मोननाय मोजां गाज्रि खबर सोंहरलायनो हानाय ओ जेरै ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन गोजान मोजां दाबसे जायगासिम जेरै ओ थांस'नो हायालासिनो ओ मा जादों मा मादों बेमार आजार जादों ना मादों बेफोरखौ सो सोंहरनो हाजोबनाय माने मबाइल ओ नि गेजेरजोंनो जोङो बेफोरखौ ओ थाङालासिनो माने सोंहरनो हायो आरो ओ भिडिअ कलबो नायजायो बेफोरावनो। बेफोरनि गेजेरावनो नायजायो सोंहरजायो आरो रायलायजायो मोजां गाज्रि खबर हरजाय यो आरो ओ फैसा थाखा बेफोरनिबो ओ लेनदेन खालामजायो हरजायो।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
जोंना मबाइलनि खामानिफ्रा बेफोर आरो ना मोजां गाज्रि खबर लालायनाय। आरो औ भिडिअ कल नायलायनाय। आरो ङो फैसा थाखा थाङालासिनो माने ओम मबाइलनि गेजेरजोंनो हरनो हानाय। बेफोरबायदि आरो आरो औ औ अनलाइन पेमेन्ट आरो लोगोसेयैनो ओ जों ओ ओ फरायनाय मानायनि बेलायावबो जोंहा गोबां ओ मबाइला हेफाजाब होयो आरोना। ओ फरायनाय मानायाव होननानै बुङो अब्ला जोङो ओ दानि जुगाव माने ओ गोबां ओ बिजाब बायदि बायदिफोरखौनो जोङो मबाइल सेनेलावहाय जोङो मोनजोबसै आरो ना गासिखौबो मोनजोबसै माने। ओ जोङो मा बुजियाखै फरायनाय लिरनायफ्रावहाय ओ मा ओ टपिकनि सायावहाय मायदि ओ इनटारभिउ बायदि बायदि लानाय बायदिफोर खौ जोंङो मबेल सेनेलावनो नुजोबग्रा जाबाय आरोना। लोगोसेयैनो ओ जोंहा बिजाब बाख्रि मबाइलावनो जोङो बिजाब बाख्रि बेफोरबायदिखौ जोङो जों नुजोबो आरोना लोगोसेयैनो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंहाय ओ गोरों गोरों ओ टिचार दा फोरोंगिरि फोरोंनाय बायदि रोखोमनि ओ सायावहाय अनलाइन क्लास जेरै बेफोरनि गेजेर सायै बेफोरखौ जोङो ओ नुहुरजोबनो हायो आरोना आरो नुखाजोबखायो। लोगोसेयैनो ओ गोबां दंबावो मबाइलनि ओ खामानिया ओ जेरै होनोब्ला जोङो ओ मोजां गाज्रि ओ निउस नायनाय जेरै बाथरि साथ'रि ओ जेरै जों दा ओ गुबुन जायगायाव मा जादों मा मादों बेफोरखौथ' जोङो ओ मिथिया नालाय औ जोङो मबाइलनि गेजेरजों गोबां मिथिनो हायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो
केेलकुलेसन केलकुलेसन बायदिफोरखौ जों खालामनो हायो गोबां हिसाब गिदिर गिदिर हिसाब जोङो जे खुगायाव सानख'नो हाया एबा लिरनानै बरनख'नो हाया बेफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों दसे समनि गेजेराव जोङो बरननो हायो बेनि अनगायैबो जोङो मबाइलनि गेजेरजों गोबां रांबो खामायनो हासै दानि जुगावहाय जेरै होन्नानै बुङोब्ला जोङो इउटुब चेनेल खुलिनाय फेसबुक पेज खुलिनाय आरो इन्सटाग्राम खुलिनाय बायदिनि गेजेरजोंहाय माने जोंहा रांबो खामायनो हासै मबाइलनि गेजेरजोंनो
ए
बेनि अनगायैबो जोंहा मबाइलनि गेजेरजों जोङो गोबां अनलाइनफोरनि ओ फर्म साबमिट खालामनो हायो बायदि बायदि रोखोमनि जोङो नायनो हायो आरोना औ नोंथाङाबो होनोब्ला मबाइलनि गेजेराव जेरै माबायदि दानिफ्राय आरो गोदोनियावहाय बाहायनायफोरखौ माबायदि सोलायबोनो नुनो मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो
ओ दा बुंनो थाङोब्लाथ' ओ मबाइल होनना बुङोब्ला दा मबाइला जोंनि थाखाय जोबोर इम्परटेन्ट जानानै फैदो। आरो फारसेथिं मबाइला बुंनो थाङोब्ला खायसे खायसे ओ आगजुफोरबा मेसिनफोरनि जायगाखौ सेेनानै लादो। दा जोङो मबेला फार्स्टआव बुंनांगोन गोदो जोङो सम नायनोब्ला घुरि बाहायोमोन नाथाय दा जोङो मबाइलावनो घुरि सम टाइमखौ जों नायनो हायो। दा जोङो बेखायनो घुरिनि घुरिनि गोनांथिया एसे जोबलांबाय। बेजों लोगोसे ओ फारसेथि जोंङो गोदो ओ भिडिअ बानायनोबा जोंनो एकस्रा केमेरानि गोनांथि जायोमोन। बा फट' साफायनोब्ला एकस्रा केमेरानि गोनां थि जायोमोन नाथाय दा जोङो मबाइलावनो जोङो फट' साफायनो हायो भिडिय' साफाय भिडिअ बानायनो हायो। दा फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला पार्सनेल खिसु केमेराफोरनि गोनांथिया एसे खमायलांबाय। बाय दा रो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोङो मबाइलाव ओ मबाइलनि गेजेरजों जोङो गोबां इनफरमेसन मोननो हायो। दा जोङो निउसनिफ्राय लानानै नङा होमबा ओ खौरांनिफ्राय लानानै जोङो बायदिसिना जोंनि फरायनायाव ओ लिरनायाव जोंनो गोनांथि जानाय ओ जोंनो खायसे नलेजफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों बुथुमनानै लानो हायो दा मबाइला बुंनो थाङोब्ला जोङो जेनेरेल नलेज जोङो मबाइलनिफ्राय जेनेरेल नलेजखौ जों आरजिनानै लानो हायो। दा दानि जुगावथ' गोबां एप्स ओंखारदों दा हमना ला जोङो सात जिपिटिनि बाथ्रा बाथ्रा बुंनो हायो जेमिनाय बुंनो हायो। ए-आइ नि बाथ्रा बुंनो हायो दा सात जिपिटिन आरो जेमिनिफोराव जोङो ओ गोबां गोबां जोंनि फरायनाय ओ जोंनि सेप्टारनि सोमोन्दै जोंनि लेखा बिजाबनि नि सोमोन्दै जोङो ओ जुदि सार्च खालामनानै नागिरोब्ला जोङो मिनिटनि समावनो सेकेणडआवनो जोङो बेखौ मबाइलनि गेजेरजों जोङो नागिरनानै दिहुननो हायो। दा बेफोरबायदिनो जोंनि गोनां जानाय ओ गोबां ओ खामानिफोरखौ दिनै मबाइला जोंनो सुंस'नानै होदों दा फारसेथिं जोङो गोदो ओ फैसा ओ बे जोङो बेंकआव फैसा दोनोब्ला जोङो बेंकआव थांलाय फैलाय खालामनांगौमोन दानिया नाथाय जोङो खायसे फैसाखौ जोङो ओ दिहुनलाय बख'लाय खालामनोब्ला जोङो मबाइलनि गेजेर जों गुगोल पे अनलाइन पेमेन्ट खालामनानै जोङो बेफोरबायदि जों सोलिनो हायो। ओ दा बुंनो थाङोब्ला जोङो मबाइल फैनाय लोगो लोगोनो जोंहा गोबां ओ खामानिफोरा इजि जानानै फैदों। जोङो दा फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला मोजां जानाय लेखाय जोङो खायसे जोङो गाज्रि बिथिंखौबो जों नुनो मोनो दा जोङो मबाइल बाहायनानै नङा होमबा ओ जोंनि जिहेथु लोगोफोरनि ज ज रायज्लायनाय। मोनसे हुदाया गोमालांबाय। दानिया मबाइलफ्राव गेम गेलेनानै बांसिनानो फरायनाय फोरखो मा खालामो ओ फरायनाय समफोरखो ओरैनो मबाइल नायनानै हेगारहरो। मबाइलाव भिडिय बानायनानै बा रिल्स बानायनानै फरायनाय समफोरखो एगार हरो बा जायखिजाया खामानि दामानि मावनायनि समफोर दा आरो बुंनो थाङोब्ला बांद्राय म बाइल नायनायनि जाहोनाव जोंनि देहानि मेगन नङा होमबा मोनसे मेगन अंगनि मोनसे खहा जानायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोननाय जाबाय दा। दानि फिसा फिसा उन्दै उन्दै गथफोरनि ओ मबाइल बांद्राय नायनायनि जाहोनाव जोङो मेगनफोरखो थाब थाबनो हामा जानानै ससमा गाननाय मोनसे जोङो ओ आबहावाखौ नुनो मोनदों। दा फारसेथिं बुंनो थांबा आरो मबाइलनि गेजेरजों गोबां गाज्रि गाज्रि गोहो- म गोग्लैगासिनो दङ गाज्रि गाज्रि जि निउसफोराबो मबाइलनि गेजेरजोंनो फैयो दा बेखायनो जोङो मबाइल बाहायनाया बुंनो थाङोब्ला फारसेथिं गोबां गाज्रि गोहोमबो खोख्लैदों आरो दा नोंथाङाबो बे गाज्रि गोमनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
ओ जोंना मबाइला गाज्रिबो जोबोद गाज्रि आरोना जोङो गोदो नि समफोरावहाय माने दासिमाव जोङो मबाइलनि गाज्रिखौ जोबोद सोलायनाय नुनो मोनदों गोदोनि समावहाय माने मबाइल सबेल गैयामोन नालाय ओ फरायनाय लिरनायफ्राव सुबुंफ्रा माने गथ गथायाइफ्रा गोबां मुखुब होयोमोन आरो गोसो होनानै फरायनाय लिरनायाव बाहागो लायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय जोङो गोबां ओ सोलायनायखौ नुनो मोनदों जेरै होननानै बुङोब्ला जों दानि जुगनि गथफोरखौ नुदों ओ जे ओ फरायनाय लिरनायखौ ओ नागारनानै माने ओ फरायनाय टाइमाव जोङो माने गेम गेलेनाय बेफोरबायदिनो ओ इउटुब फेसबुक बायदिफ्राव नायनाय लाइभ थानाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनदों आरो गोबां ओ सोलायनाय मोनबोदों आरो ना लोगोसेयैनो ओ बेफोरनो ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो मबाइल चेनेलनि बाहायनायखौ खौ आरो सोलायनाय होननानै बुङोब्ला औ गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों दसे सावरायनानै नोंथाङा सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे ओं गोजोन्थों